हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां मोजां ना नोंथां? औ औ
नोंथांनि कल हरनाय
नोंथां जों दा ओ जोङो दा मानि सोमोन्दै रायलायनो नोंथां?
औ जों मिथिंगा औवाखौ लानानैबो सावरायनो हायो औवाजों जों मा मा खामानियाव बाहायनो हायो।
औ औ औ ओ बिदिन्थि औवानि बिदि न्थिखौ मोननैसो आंनो होग्रोनोसै नोंथां
औ
ओ दा औवा बुङोब्ला थ' जोंहा जायनाखि फिफां औवा फिफां बेखौथ' बयबो मिथिखायोआनो दा औवाखौ अबे अबे खामानियाव बाहायनाय जायो होमब्ला जोंहा गिबियाव ओ न' लुनाय, बिदिनो जेखाइ-खबाइ हेबनाय बायदि बायदि। औवाजों जायनाखि फदब जानाय माखासे जिरादफोर बानायनांगौआवहाय जोंहा बे औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो बेनिफ्राय जोंहा औवाजों गोबां औवा गायनानै गोबां जोंनि गामिनि माखासे आबादारिफोरा माखासे आबाद मावनायनि अनगायैबो बे औवाजों गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हानायखौ नुनो मोनो जायनाखि जोंहा नैजि ब्रैजि बिधा औवा गायनो हायोब्ला जोंहा बोसोरावहाय जिनै लाख बा जिथाम लाख रांखौ आर्जिनो हानायखौ नुनो मोनो। ओ औवाखौ गायनानै थाम बा ब्रै बोसोरनि उनावनो जोंहा एसेखिनि रांखौहाय जोंनियाव नुनो मोननाय जायो। बेनिफ्राय आबाद औवानि अनगायैबो जोंनियावहाय गय बिफां गय बिफांखौबो गायनाय नुनो मोनो ओ गय बिफाङावबो जोंनाव बे एखे मुलाम्फाखौनो नुनो मोननाय जायो नोंथां। दा नोंथांमोना औवाखौहाय माबोरै मायाव बाहायनाय जायो गायनायाव माबोरै
औ औवाखौ होनबाथ' जोङो औवा खौ जों गारनानै जों मोनसेबो खामानिखौनो मावनो हाया होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां दि जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंनो औवाखौ नांगो होनबाबो गोरोन्थि जाया। नङा होमबा जेब्ला नों सासे जोनोम जागोदान गोदोथ' जोनोम जागोदान समाव सासे गथ'नि नारिखौ जोङो बै खाथि माला जाय औवानिफ्राय मोनो खाथि माला बेजोंसो जोङो हानानै होनाय नुयोमोन आरो गोदो, नाथाय आथिखालावसो जोङो बेल्द फैबाय बिदिनो काटार हाग्राफोरा फैबाय नङा होमबा गोदोथ' जोङो हाग्रा जुनतु खौ नागिरनानै मोनामोन नङा होमबा बेनिखायनो बे गथ'नियाव माबाफोर बिजानु सेफटिक हाबजानो गिना जों औवानि बिला माने खाथिजोंसो जोंङो हानायखौ नुयोमोनआरो आरो बिदिनो जों मानसिखौ थैयोब्ला जेब्ला बाननानै लांङो अब्ला जोङो औवाखौ बेफोरावबो बाहायनाय जायो नङा होमबा जोंथ' बेयाव तपता बा माजोंबा लहानि बुस्थुजोंथ' बानना लांनाय जाया नङा होमबा जों औवाजोंनो बाननानै लांनाय जायो बिदिनो औवाया जोंनि जोनोमनिफ्राय थैजासिम नांगौ होनबाबो गोरोन्थि जाया आरो आरो जों आथिखालाव जोङो ओ मारकेत लाइनाव जोङो औवाजों गोबां रां खामायनो हायो जेरै गिसिब हेबनाय जेरै सेन खबाय जेखाइ बिदिनो सियार माबानिनो ओ बिजोंनो सियार धारा थिग बिदिनो जों औवानिनो फल' गोदोथ' जों साथा गैयियाव खफ्रिबो बानायोमोन न'आव नङा होमबा जेरै हालेवनायाव ख' बै जेरै साननिफ्राय अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय खफ्रिबो बानायोमोन गुसुं खफ्रि आरो गोलाव खफ्रि हौवासाफोरनि थाखाय गुसु माबा माने इसोरनि थाखाय गुसुङआ आरो गुल राउन्ड कफ्रिखौ होनाय जायोमोन नङा होमबा आरो आइजोफोरनि थाखाय गोलाव खफ्रि जायखौ बिसोर माइ गायबाला माने सिया आरो बिस सिनि बिखुं मोदोमा बेफोरनि थाखायबो जोङो बानायनानै लायो माने आथिखालाव बेफोरो खमायलांबाय थिग बिदिनो जोङो ओ औवाखौ जोङो जोंनि न' लुनायाव बाहायनाय जायो जेरै गोदो थ जेनेबा पाका न' गैयामोन आथिखालावसो न'से न' नैया पाका न' जाब बाय नङाहोमबा जेनबा औवा जोंनो जों न' बानायो बिदिनो बेरा हेबो, सेकर बनायो थिग बिदिनो जोङो। सालियाफोर गारि दोनग्रा बा बाइक दोनग्रा बिदिनो सालियाबो जोङो औवानि माबाजों। बानायनानै लायो आरो औवाजोंनो जोङो जोंनि बे। हाबा सारादु मिथिं दावथिंफोरावबो जोङो पेन्देल बानायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो। नङा होमबा औवाजों माने गोबां जोङो साजायनो हायो आरो बुंनो थाङोब्ला। औवाया माने बुंनानै नों औवाखौ मा मा हाबायाव बाहायगोन नों बुंनानै फोजोबनो हाया। जायफोरा। आखाइजों दानाय जेरै जायखौ जों हेन्दडक्राफ्ट होनो नङा होमबा आखाइजों जायफोरा स्किल। दं जायफोरा आखाइजों मुवा बेसाद बनायनाय बिथांमोनानो नोङो। गोबां रां खामायनो हायो आरो औवाजों हेब
औ
जेरै मार्केट लाइनाव थाङोब्ला दिनै खबाइ गंसेया नैजौनिफ्राय थामजौ लायो नङा होमबा। थिग बिदिनो जेखायफोराबो ब्रैजौनिफ्राय बाजौसिम दोङो गोदोर जेखाइआ। सेनाबो बिदिनो। नैजौ बाजिनिफ्राय जोङो बाजौसिम जों लायो सेनाव गंसेयानो। अब्ला नोङो रांखान्थिया बेफोरजोंबो फैयो आरो माने औवाजोंबो नोङो गोबां। खामायनो हायो आरो नोंथाङा बुंलांबाय दस बिगा बिस बिघा जुदि औवा गायोबा जोङो बा बार' लाख फन्द्र' लाख बोसोराव खामायनो हायो होना बेबो सैथो खोथा मानोना जोंहा जायफोरा। हा एभेलेबोल दङो बिथांमोनहा बेफोरखौ आबादखौ मावनो हायो आरो। आरो औवानिफ्रायनो जोङो दिनै लेखा दिहुनो पेपार दिहुनो नङा होमबा।
औ औ।
औवानिफ्रायनो जों दिनै लेखा दिहनानै फरायबोनानै जों बे स्टेजसिम मोनफैबाय नङा होम बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा। औवानिफ्रायनो जों पेपार बनायो माबा बोहि बनायो होननानै जों मिथियोमोन बे समाव। बे खोथाया सैथोआनो नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो। कलकारखानाबो जोङो दिनै मरिगावआव नङा हबा पेपार मिल। बेफोर औवानिफ्रायनो जोङो पेपारखौबो दिहुननो हायो आरो। अब्ला नों-नोंथांमोननि साइदआवहाय। बिदि जेखाइ खबाइ हमनानै हेबनानै। मार्केटाव फाननायखौ नुयो बाहायोना नोंथांमोननि सायाव।
औ औ नोंथां जोंनियावबो बेबायदि जेखाइ खबाइ बेनिफ्राय सान्द्रि संग्राय हेबनानै फाननायखौ नुनो मोनो ओ गोबां गोबां सुबुंफ्रानो गावनि आखाइजों हेबनाय बा गाव हेबनो रोंनाय गावनि मोन जायफ्रा हेबनो हानाय मोन थाय दं जायफोरा हेबनो गोरों बिसोर गावनि आखाइजोंनो हेबनानै ओ खाथिनि गलायाव खाथिनि बाजाराव फानहैनायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय जोंहा बायदि बायदि औवाजोंनो जायनाखि हेबालासिनो गथा औवाजों जायखौनाखि बु-बुर खा औवा होनना बुंङो जोंनियाव।
औ।
बे बुरखा औवाजों बायदि बायदि जोंहा ओ खुरै गेलास काप बायदि बायदि मडे बायदि बायदि रोखोमनि मडेल खालामनानै जोंहा फाननायखौ नुनो मोनो जायहा जाय म डेला जोंनि मेगनाव नांथाव जाय जाय मडेलखौ नुयोबा रावबो मानि लायाबा थानो हाया होननाय बायदि मोनसे मडेल बानायनानै जोंहा हाथायाव फाननायखौ नुनो मोनो औ बिदिनो नोंथां। जोंनियावहाय औवाजोंहाय एसेखिनि खामानियानो न' बानायनाय आरो। हेबनाय एसेखिनि खामानिखौनो मावनायखौनो नुनो मोनो बेनिफ्राय नोंथाङा बुंदोंमोन जे मानसि थैयोबा जोंहा औवाजों बाननानै लांनाय औ नोंथां जोंनावबो मानसि थैयोब्ला बे औवाजोंनो बाननानै लांनाय आरो जेब्लानाखि मानसिखौ सावो अब्लाना जोंहा बे सावनाय बनावहाय बे औवाखौहाय ओ बम बा हरखा ऐदि बेरफुनांगौनि थाखाय मोनब्रै मोनब्रै औवा दानस'नानै जोंहा से सावनाय बनजोंहाय होफानाय जायो जायनाखि बमा बायदि बेरनांगौनि थाखाय गामिया मा खासे खाथि खालानि गामिया खोनानांगौनि थाखाय बेखौ जोङो होफानाय जायो आरोखि नोंथां।
औ।
दा औवाजों मावनाय खामानिया एसेखिनियानो नोंथां जोंनियाव।
औ नंगौ नों
बिनि अनगायै नोंथांमोनावहाय माबाफोर मावबावो नामा नोंथां?
ओ औवाखौथ' जों जेनेबा बिदिनो हाबा पेन्देलफोराव बाहायबाय लोगोसे जोङो औवाखौ नोंथाङा बुंनाय बायसानो जोङो औवाजोंबो गोबां बिजनेस खालामनानैबो जोङो जानो हायो आरो औवाखौ जों जानायावबो बाहायो नंङा होमबा नोंथां जेरै जोङो औ-औवाजोंनि मेवा जायो जोङो। औवाखौ जोङो आसार बनायनानैबो जायो आरो औवाया गोबां रोखोम नि दंङ नंङा होनबा? जाय औवाया गासैबो औवायानो माने हेब जाया माने सान्द्रि संग्राय गासै औवायानो हेबजाया जों औवा सान्द्रि जेखाइ हेबनोबा जोंनो बे औवा जाथिखौ नांगौ आरो जायखौ जोङो गुरखानिख्रुइ एसे गिदिर नंङा होमबा औवा बेयो बांसिन मोजां आरो औवा फुरखाजों जोङो बेबायदि खालामनायखौ नुवा नंङा होमबा? औवा फुरखाजों जोङो सानद्रि संग्राय हेमनायखौ उसुबिदा जायो। माने बेखौ हेबनोब्ला जोंङो जाथि औवा नांगौ आरो जायखो जोङो मकल औवा होननानै बुङो। बे औवाखौ नांगौ जायो आरो जोङो बेजों लोगोसे जोंङो ओ बाजारफोराव फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो। आरो जोंङो बुंनो थांङोब्ला औवाया माने गुबुन मानसिजों बाहाय जानायनिख्रुइ गोबांसिन बाहाय जायो दिनै बिल्डिं बनायनायावफोराव जों दिनै औवाखौ बाहायनाय जायो नंङा होमबा जायफोरा बिल्डिं गोजौ गोजौ बनायदों। बिथांमोना जों औवाखोनि औवाजों जखा लानानै बिसोरो सुंथानो गोनां जायो जे फ्लर बनायनायाव नंङा होमबा?
औ औ
होबथानाया जेनेबा फरा जेरै गाहायथिं गोलैया जाथों बेखौबो जों होबथानो औवाजोंनो बांसिन प्रटेकसन होनायखौ जायो आरो औ औवाया गोबां जादनि जेरै जाथि औवा फुरखा औवा बिदिनो ओ औवा थायबो दोङो माने हाजोनि औवाया आलादा नङा होमबा नोंथां? जाय हाजोनि औवाया आलादा आरो बिनि मेगं मैगंफोराबो जानो एसे आलादा जायखौ जोङो मेवा होननानै बुङो बेफोरबो जानो एसे माने आलादा आरो बेफोरनि टेस्टआ एसे आलादा जायो आरो जों गोबाव समहालागै जानोब्ला जोङो औवा मेवाखै जोङो गोबाव लाखिनानै जोङो आसार बानायनानै दोननोबो जानो हायो मानोना औवायानो औवायानो बे बुहुमाव बयनिख्रुइबो थाबसिन देरनाय माबा बिफां बाला औवायानो आरो नङा होमबा? जेरै बियो बोसोरसेयावनो बियो पन्सास फुट ओ त्रिस फुटबो गोजौ जौवो जेनेबा औवाया गुबुन बिफाङाथ बिदि जौवानख नङा होनबा?
औ औ
बयनिख्रुइबो थाबसिन देरो आरो औवायानो बे प्रिथबियाव आरो आरो औवाजों जोंनि गोबां नखरफ्रोमबो जोङो थायो संसे नङा संनै बिदिनो जोंनि बारहावाफोर गुबुंले जानायखौबो औवाया होबथायो आरो मानोना धुलि बालि जाबोला बिनि बिलाइआ गोब्रा मानोना बियो प्रटेकसन खालामना लाखियो। बेनि बिलाइ धुलि बालिखौ। बेफोरावबो औवाया माने होबथायो आरो। बिदिनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनहा बेफोरखौ मिथिखानानैथ दिनै औवाखौ गायो । आरो औवाया दासो जेनेबा न पाखानि न जाबाय सोरबा सरकारि न बा सोरबा गावनि फैसाजों न लुबाय दिनै औवाखौ खम बाहायनाय जायो थेवबो औवाखौ गारनानै जोङो जेबो खामानि मावनो हाया आरो दा ओंखाम संनायावनो होन बिदिनो हाबा सारादुवआव ओंखाम संनायावबो जों बनखौ सोफानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
अब्ला नोंथां समाबो लावबाय जोंहा जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां गोजोनथों नोंथां।